हेलौ नोंथां नोंथां बिदिनो दङ ओमफ्राय खबर सबर जेनबा हरखाबै कल हरनाय आन्दोआव माबाफोर दं नामा मा नोंथां दे सोंनो हागोन अ नोंथां औ अ अ नोंथां हागोन नोंथां हागोन अ ओमबा खोनासंदो नोंथां ओ आजिखालिथ जेनबा हांसोखौ बयबो जायो आरो बिनि बिदायाबो गोबां खामानि होयो आरो जानायाव बा देहानि थाखाय मोजां जेनबा बडि बानायनायफ्राव खामानि होयो देहा बानायनायफ्रोराव हांसो फिनायावथ' जेनबा खस्थआ दङ' गोगोमैनो दं खस्थ'आ जेनेबा जोङो गिबियावनो मा खालामनांगौ ओ‌ बे बाजाराव सोरनिबा न'नि मोजां हांसोनि बिदैखौ बा सोरबा-सोरबा बिदिनो बिदै बानायनानै फानग्रा दङ', बेफोरनिफ्राय बायनानै लाबोदो ओमफ्राय मोनसे जेनेबा फार्म बानायदो हांसोनि थाखायथ' फार्म नांगोन फार्माव मा खालामनांगौ हांसो थाग्रा खाथियाव एसे ओ दै बा फुख्रि बायदि फिसा हाखर थानांगौ आरो जाय जाययाव हांसोआ दुगैनानै ओ बिदि दैनायाव एसे हेफाजाब होयो मानोना हांसोआ दै गैयाब्ला एसे दावबावनो मोनाबा सान मोनाबा बे हांसोनि बिदै दैनायाव गोहोम खोख्लैयो आरो। सिगाङावनो मा खालामनांगौ जेन'बा बिदैखौ बुरजा बायथुमदो, बायथुमनानै बेखौ मोनसे मोजां ओ आजि खालि ओ बिगियाननि मददाव हांसोखौ फिसा जाहोनो मोनसे कारेन्टनि जायखौ हेटस्रि होननानै बुङो बेयाव मा खालामो गह'यो आरो साइन्टिफ ओ बिगियानि मददजों गहोयो ओ मोब्लिबनि जोहै बांसिनानो बिदि खालामो जेब्ला ओ बिदैनिफ्राय उम फिसाया ओंखारो अब्ला बेखौ आरामनो ओ फार्माव लांदो, लांनानै हांसोनि हांसोखौ जोथोन लादो बेनो गोरलैयाव माबायदि आदार जायो बे खौ जाहोदो। आदाराबो गिदिरफ्रा आलदा बिदि गोरलैयाव आलदा जायो आरो। ओमफाय मा खालामनांगौ बिदिनो हांसोखौ जेनबा मास मोनसेयाव मा आदार जाहोनांगौ बे खौ होदो ओमफ्राय मास मोनसेसो थांनानै जेनेबा मास मोननै मास मोनथामनि उनाव माबायदि जि आदारफोरखौ जाहोनांगौ, बेखौ जाहोजोबदो आरो, जाहोनायनि उनाव मा खालामनांगौ, उम हांसोआ जेब्ला सानस्रिनो हानायनि ओ गोहोयाव फैयो अब्ला बेखौ दैयाव हगा हरना होनांगौ अब्ला बिसोरनि देहाया मा जायो देहाया एसे मोजां गोरा जायो आरो मा जायो होनब्ला ओ बेरामाथ' गोबां जायो बे बेरामनि थाखाय हांसोनि गोबां रोखोमनि ओ मुलिफोरबो दङ' बेफोरखौ ओ समजों लोगोसे होबाय थानांगौ आरो हांसो थाग्रा जायगाखौ जोङो मोजाङैनो साखोन-सिन खालामनांगौ, बेवहाय जोङो ब्लेसिं सारना होबाय थानांगौ उम बेनिफ्राय ब्लिसिं पाउदार होननाय दं मोनसे औ ओ माबाबायदि मैदा बायदि गुफुर बेखौ सारना होबाय थानांगौ। जायनि गोहोआ मा जेन'बा बेयाव सिखारनाय माखासे जिबसा बा जिउस जा जाय हांसोखौ देरनायाव उम बा देरनायाव एसे बेखौ गोहोम खोख्लैगोन आरो जेब्ला बे जायगाया साफा जायो अब्ला बिथांमोना एसे गोरायैनो ओ माबाखौ जेनेबा गावनि देहाखौ फेदेरनायाव गोहो मोनो बेनि उनाव मा जायो जेनेबा हांसोआ जेब्ला दैयाव सानस्रिनो हानाय गोहो फैयो बिथांमोनहा मा खालामो बिसोरो गेलेनानै जेब्ला गेलेयो गेलेयो खारो बिदिनो दावबायो अब्ला बिसोरो देहायाव मोनसे ओ गोख्रोङैनो सोलायनाय नुनो मोनगोन जायनि जाहोनाव मा हांसोआ थाबैनो देरगोन आरो देरनायनि उनाव नों दाना सानदो हांसोखौ बिदै दैहोनो ना हांसोनि हांसोखौ गथायै फाननो। उम बिदि साननानै मा खालामनांगौ जेनेबा हांसोफोरखौ। ओ जायखौ बिदै दैहोगोन आरो जायखौ गथायैनो फानगोन बिसोरखौ आलदा आलदा खालामनांगौ। आलदा आलदा खालामा मा जायो ओ माने नों मिथिनो मोनगोन दे जे जेन'बा ओ बेनिफ्राय बेसे हांसोखौ आंङो बिदै देखायनानै फाननो हागोन आरो बेनिफ्राय बेसे हांसोखौ आंङो गथायनो फाननो हागोन अब्ला मा जायो नोंनाव उम्म नों साननो हागोन जे जेन'बा आंङो स सप्तायाव बा वि ओ सप्तायाव बा दानसेयाव आंङो एथ'था हांसोनि बिदै फाननानै एथ'था रां खामायगोन आरो जेन'बा आंङो दान मोनब्रै मोनबानि उनाव एथ'था हांसो बेदर हांसोखौ गथाय फाननानै आंङो एथ'था मोनगोन। अब्ला नोंनाव मा फैयो फालांगिनि बे खायदाया नोंनाव गोरलैयैनो नुजा आरो जेन'बा आं एथ'था फानबा एथ'था मोनगोन एथ'था बिदै दैहोबा एथ'था मोनगोन बेबायदिनो बिदै दैहोनो बिदै दैहोनानै फाननायनि बेलायाव मा जायो होनबा जेन'बा नोङो सानफ्रामबो बिदैखौ मोनसे गलायाव फानहैनानै बेजों रायलायनांगोन जेन'बा आं नोंनो ओंन सप्तायाव एथ'था एथ'था हांसो बिदि लाबोगोन नों बेखौ आंनिफ्राय लानांगौ होननानै बिदि खालामनानै जेनेबा बै दखाननि गलादाराबो मानियोबा दे जागोन नोंथां आं लागोन होननानै बिदि मानियो बा नोंथांआ ओ जेनेबा बिजों उम्म फालांगिनि माबाखौ रायलायदो आरो जेनेबा जेनेबा नों बिदि लायोबा आं एथ'था होफैसै समफ्र सप्तायाव बिदि बिदि बिदि मिलायलायोबा बे बिदैखौ बिथांनो होफैबाय थादो उम बेदरनि खेथ्र'आव मा जायो बेदरखै नोंङो बाजाराव ओ दाइरेग लांनानै नोंनो फाननो हागोन नङाबा ओ फायखारि सासे हमनानै नों आंनाव ओ ओरैबायदि ओरैबायदि दङ लांफैनो हागोन बिदि होननानै खिथाहैनांगौ आरो बिनि उनाव मा जायो ओ नोंथांनियाव राङा फैखागोनखा ओ हांसो बेदरनि दामाबो ओ दामाथ' मासेयाव जेन'बा जरायाव जों एक हाजार गाहाम लायो सेेरोजा गाहाम बेयो जोबोद मोजां आरो जे ओ नोंनि खरसा आरिफोरखौ गारनानै नोङो बोसोरसेयाव जेन'बा सेजौथा सेजौथा हांसोआव नोङो नोंनि मुलाम्फाखौ आरामैनो मोननो हागोन आरो जेन'बा नों हांसोखौ मोजां रोखोम फिनो हायोबा दाथ' नोंथां नों हांसोनि फिसिनायनि आंनि बागै खोनथाबाय नोंथाङा नों माबाफोर खालामो नामा नोंथां औ नोंथां आंबो नै अमा फिसिबाय दं दासान्दै अमा फाराम दं अ नोंथां ओमबा नों नोंनि अमानि फारामनि बागै खिथानो हागोन नामा हागोन नोंथां अ दे ओमबा
दे होमबा आं फोरमायलांसै नोंथां गिबियाव नोंथाङा अमा फाराम खालामनो थाखाय
मोजां रोखोमनि अमानि गन्द्रा लुनानै दोननांगोन अमानि गन्द्राया ओरैबायदि जानांगोन बेयो मोनसे हाब'वाल जानांगोन माने इन्जुरा बेना गाहाय जानांगोन। जान्जिजों समान जानांगोन जाहाथे ओ बै अमानि गन्द्रायाव बारा हाब
फैनो हायो आरो बिनि ओ जि दरजा बेखौ नोङो ओ लहानि होनांगोन जाहाथे अमाया ओ गुबुन दाबसे जायगायाव बारलांनो हाया एबा गुबन मासे अमों बारलांनाया नोंथाङा अमाखौ ओ गुबुन गुबुन खथायाव ओ दोननो नांगोन मासे मासे दोननो नांगोन जमा दोननो मोननाय नङा ओ जमा दोनबा अमाया एसेबाबो गोहोम गोलैयो आरो नोङो गिबियावनो नों खिफोरखौ लांनो थाखाय मोनसे जायगायाव नोङो ओ हाखर जावनानै लानांगोन हाखर जावना लानायनि उनाव नोङो
ओ बेयाव खिखौ सुस्र हरनो थाखाय बै जेनों ओ एन्जुर बानायदोंमोन हाब'वाल बे हाब'वालनि मोनसे खनायाव नों खि गलांग्रा ओ लामा बानायनांगोन बे खि
सुगारनो थाखाय नोंथाङा मथर दैनि मथर बाहायनांगोन जाहाथे नों बे खिखौ मोजाङैनो सुगार हरनो हायो ओ बिदिनो सुगार होननो हायो बिदिनो ओ अमाखौ नोंथाङा गिबियाव फिसा ओ फिसाखौ लाबोजेनग्रोयोब्ला एसे ओ गोबाव सम नेनानै नेनांगोन आरो बेखायनो अमाफोरखौ ओ गिबियाव बायजेनोब्ला नोंथाङा अमाखौ एसे जोख्लि बा खेबसे फिसा जानाय बिदिखौ बायखायोबा मोजां आरो खेबसे फिसा जानायखौ बायखायोबा मोजां आरो जाहाथे नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो फिसा मोननो हायो जेनेबा नोंथाङा मासे अमा ओ फिसिनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा फिसा बायोब्ला बे फिसाखौ गोबाव समनि थाखाय फिनांगौ जायो जायो जेब्ला
नोंथाङा एसे देरखानायबा खबसे जाखांनाय बा ज बायो अब्ला नोंथाङा खमनिेजेराव फि सा मोननो हायो आरो बेखायनो अमाखौ फिसियोब्ला एसे बिमा खबसे फिसाांनाय आरो जोख अमाखौ बायनांगौ आरो औ नोंथां औ
औ बिदिनो अमानाव माखासे बेराम आजारफोर जायो बे बेमार आजारखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा गेजेर गेजेर मुलि बाहायबाय थानांगोन अमानाव फिलौ जायो फिलौनि थाखाय नोंथाङा आदाराव मुलि लागायनानै होबाय थानांगोन ओ अमाया जेब्ला अमानो जों नोंथां दाना होयो बे दाना होब्ला अमाया बांसिन देरो ओरैनो ओंखामफोर गुन्दैफोर होयोब्ला अमाया बारा देरा नोंथां दाना होयोब्ला अमाया बांसिन देरो जों बेखौ हमदांनो मोनदों आरो ओ दाना होनाय आरो दाना होयिनि गेजेराव जों अमानो दाना होनायाव अमाखौ बांसिन देरनाय मोनदों आरो बिदिनो ओ ओम ओ अमाखौ नोंथाङा जेब्ला फिसा जायो अब्ला नोंथाङा ओ बाजाराव फाननानै गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथाङा फिसा फानाब्ला
नोंथाङा बे फिसाखौ न'आवखौ लाखिनानै दोननो हायो जोलै बारायहो थाखाय जुदि नोंहा अमानि बिबाङा खम अब्ला नोंथाङाबो अमा फिसाखौ लाखिनानै न'आवनो दोननो हायो आरो आरो नोंथाङा फाननो गोसोबा फाननोबो हागोन
बिदिनो ओ अमाखौ जोङो बारा गोबाव नेनांगौ जाया नोंथां ओरैनो फिसा बुन्दा होखांनायनि उनाव ओरैनो स्नि दाइन मा होनोमोन ओ दान नेब्लानो जोङो मासे अमानिफ्राय
फिसा मोननो हायो आरो आरो जोख्लि अमा जोख्लि अमाखौथ' जों हाबसिनसो मोननो हागावौ फिसाखौ दा बिदिनो जोङो अमानि उनायाव बुंबावनो थाङोब्ला अमाया गोबां रोखोमनि दङ लकेल अमा
हेमसियार अमा थायो आरो गोबां रोखोमनि थायो आरो इदिनो नोंथांआ बे फार्म आव फिनाय होनोब्ला हेमसियार अमा बा बै अमा मोनसे रोखोमनि दङ खुगाया गोलाव गोलाव बे अमाखौ
फियोब्ला नोंथांआ बांसिन लाब जागोन आरो मानोना बिसोरो
फिसाया गोबां बिबांनि फिसा होयो बेनिफ्राय लकेल अमाखौ फियोब्ला लकेल अमाया नांगौ रोखोमै फिसा होआ माब्लाबा समाव ओरैनो माब्रै माबाल जायो
माब्लाथ' मासेल' जायो बिदियावनो बिमाफ्रा लज जायो आरो गोबाव
बेनि उनाव मासे माथाम बिदिल' फिसा मोनोब्ला जोंहा गोबां लस जायो बेनिखायनो बै हेमसियार अमा बेफोरो ओरैनो फिसा होयोब्लाबो जिनैथा जिथा बेफोरहालागै फिसा होयो आरो
बे जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो
बिदिनो जोंहा अमाखौ दानि जुगावथ' जोङो अमाखौ सरखारनिफ्रायनो मोननो हायो सरखारा जोंनो ओ माखौ ओ ओरैनो हरखायो नोंथाङा बै ओ मा होनो सरखारजों एसे जगाजग खालामबानो अमा फिसाखौ आराम मोनबोयो नोंथाङा ओ अमा सरखारनिफ्राय मोननोब्ला नोंना गन्द्राया मोजां जानांगोन ओ नोंनि सोरगिदिं गन्द्रानि सोरगिदिं ओ जि जायगा बेफोरो ओ साखोन सिखोन जानांगोन आरो बेयो मोनसे गामियाव जान जानो मोननाय नङा आरो नोंथां ओ बियो एसे गामिनि जानगाराव जानांगोन जाहाथे बे अमानि खि जे मोनामनाय बेफोरो गामिनि सुबुंफोरनियाव ओ गोहोम गोलैया बिनि थाखाय नोंथाङा बे अमा गन्द्रा एबा फारामखौ एसे सुबुंफोरनि गो
गोजानाव लुयोबा मोजां जा
जायोआरो जाहाथे रावनियावबो एसे गोहोम खोख्लैया आरो जुदि बिदि गामि गेजेराव लुयोब्ला मानसिफोरा गाज्रि मोनो बिदिनो गाज्रि मोननानै माब्लाबा बे अमाया गलांल बायोब्ला बे अमाखौ नोंनिखौ बुनानै हरगोन माबा मोनसे
औ नोंथां अ अ ओ अब्लाथ' नोंथां जोङो सरखारि साख्रि मावनायनि सोलायबो जोङो दाउ अमा फिसिनानैबाबो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनबा नोंथां अह नोंथां आसा खालामो जेन'बा जोंनि इयुन इयुन जोलैफोरा ओ सरकारि साख्रिखौ होसोनानै मोनसेयाव मोनाबा जेन'बा दुखु दाहा लानो नाङा जों बिदिनो आखाइ जेनेबा जोङो देहा मोदोमखौ जोङो होसोनानै ओ बिदिनो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो ओ रां रुफा खामायनो हायो आरो होनबा ना ओ नोंथांजों रायजलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ उननि